खुलुमबाय ओ खुलुमबायलै
हेल' नोंथां
औ औ खोनाादोंना
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ खुलुमबा नोंथां।
नों औ खो- नोंथां खोनादों।
मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय आंनिफ्राय गोस गोरबोनिफ्राय औ सावरायनो हागोन
औ औ दे आङो नोंथांजों जोंनि बर'नि ओ आङो नोथांजों जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै एसे सावरायगौमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां औ जागोन नोंथां
औ जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि होनोबाथ' गोबां दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा? औ दा जोङो औ दा आङो नोंथांजों अनला ओंख्रि ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन
ओं औ
जेनबा आं फोरमायनांगौना नों
अनला ओंख्रिखौ हो?
औ दे फोरमायदो नोंथाङा
औ नोङा आं नोंथांखौसो ओ एसे एसे फोरमायना होनो खावलायदोंमोन नोंथां जोंनि बर'नि बै अनला ओंख्रि जि दाउ
बिदिनो
औ औ बिदिनो जोंनि आनलाजों दाउजों होनबाथ' बर'फोरनि आरो नोंथां
औ औ औ
औ बिदिनो जों अनलाजों दाउजों बोरै सङो आं बेखौ माने एसे फोरमायनोसै नोंथांनिसिम
औ औ
औ बिदिनो जों अनलाजों दाउजों संनो थाखाय जोंनो माइरंनि गोनांथि जायो आरो बे माइरंखौ जोङो एसे सम सोमनानै दोननाय जायो सोमनानै दोननायनि उनाव जोङो बेखौ बेखौ बिदिनो दिंखि एबा उलाराव देनाय जायो नाथाय गोदोनि देगाव गोदोनि दिनाव बांसिन दिंखि आरो उलाराव देनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय दानि जुगाव मिथिंगानि सिङाव बांसिन देनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नों थां बिदिनो जोङो दैनि गोनांथि जायो आरो जोङो जा दाउखौ सगोन बिदिनो दाउखौ जों बुदनानै सा-साफा खालामना लानानै जोङो बिदिनो गोदानानै लायो लानायनि उनाव जों बेखौ मोनसे सारायाव थाव एसे पियास होनानै एवफनानै लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ औ औ
बिदिनो एवफ्रांना लाखांनायनि उनाव बेखौ बोखाङो बोखां बोखांनानै बि जास्ट सारायाव जोङो बिदिनो अन अन दाउ बेदरखौ एवफ्रामना दोननाय बे सारयावनो जोङो दै सेम सारयाव जों दैखौ हरनानै गोदौ होनोनाय जायो आरोना बे गोदौ होनायनि उनाव जों बिनो जाखिनि जोङो जा अन गुन्दै बा मैरंनि गुन्दै बे
औ।
बेखौ जों फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो सारना होनायनि उनाव औ बिदिनो जोङो खारैखौ जाखिनि नांगौ बेखिनिखौ बेयाव अनला माइरं गुन दैजों आरो बे दैजों संनायाव जों खारैखौ हरनाय जायो बिदिनो हरनानै जाखिनि खारैयाव अनला खारैयाव जाखिनि मस्ला मस्लि होयो बेखिनिखौ हरनाय जायो आरो न
औ औ।
बिदिनो दसे सम गोदौ होनायनि उनाव जोङो जा बेदर एवफ्रामना दोननाय बे बेदरखौ जों माने हरनाय जायो आरो बेयाव गोदौना ओमफ्राय बिदिनो एसे खम सम गोदौ होनानै जोङो बिदिनो धोनिया बिदिनो गंगार धोनि धोनिया बिदि होनानै
औ औ।
बिदि हाइजेंइ बिलाय बिदि होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां?
औ नुनो मोनो औ।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जों साम'जों सबायखौ बोरै सङो?
औ औ औ हागोन नोंथां। गिबियाव जोङो साम' औ ओ फुख्रि एबा दैसाफोर दैमा बेफोरबायदिनिफ्राय आं लायग्रोनाय जायो आरो सबाइखौ आरोथ' जोङो बाजार बायदिफोराव मोनो नङा होमबा? न'आवथ' एसे ओ खेथि खालामनाया खम जाबाय जोंनिया बर'फोरनियाबो गोदोलाय न' न' थाखायोमोन दानिया आरो एसे खम जाबायना सबायाइनि आबाद मावनाया। ओमफ्राय जोङो बै साम'खौ गिबियाव मा ओ होनो दै दा बेबायदि फुख्रिफोरनिफ्राय लायगोरनानै ओ दसे सम माने एसे साफा खामफायग्रोनांगौ आरो। ओ माने साम'आव बे मैला थायो बेखौ एसे ओ मा होनो बेफोरबायाददि ओ खादा एबा मनाफोराव लानानै एसे माबाग्रोनांगौ जायो हुग्रोनाङा लानांगौ जायो। बेनि उनाव बेखौहाय जोङो बेखौ ओ बेनि उनावहाय जों बेखौ हरसे बा एबा हरनै सोमहाबनानै दोननाय जायो हरसेयानो बांसिन सोमनाय जायो। ओ जाहाथे बिनि ओ हा जा हा फोर हाबनानै थानाय मैलाफोरा ओंखारो बिनि थाखाय हर सेसनानै दोन जायो आरो बेखौ हरसेबा हरनै सोमनानै दोननाय जायो आरो। आरो बेखौ जोङो साम'नि जे दाखोन बियो बेखौ गारनाय जायो आरो। आरो बेनि उनाव आरो खिथौखौबो गानानाय जायो बेनिखौ। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेखौ आरो खेबसेबाव मोजाङै ओ हुफिनबावनांगौ जायो। जाहाथे आरो बिनि मैला माबा बे गाज्रि फोर खारनायनि हाफोरा खारनायनि आरो मोजाङै हुग्रो हुबावना लानाय जायो। बेनि उनाव आरो जोङो
औ।
बेखौ साफा सुखांनायनि उनाव ओ बेखौ मोजाङै एव थाव होनानै सारायाव एवफ्रामनाय जायो आरो बै थावआव ओ होनानै एवफ्रामबा एवफ्रामो आरो बेखौ जोङो ओ फालौ संख्रै जाखिनि मस्ला बेफोरबायदि खौ बे साम'आव होनाय जायो बे साम'आव मोजाङै ओ एवफ्रामनानै एसे खामफ्राम खामफ्राम जाजा एसे एवनांगौ जायो साम'खौ जाहाथे सिंनि साम'आ माबाया बेदर जिबायदि बेयो मोजाङै मोनो बेनि थाखाय ओमफ्राय जों ओमफ्राय बेखौ बेखौ मोजाङै एवफ्रामखांनायनि उनाव जों बेहाय बेखौ दसे ओ सम खांथ'नानै दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव आरो बै जों सबायाइ जि बे सबायाइखौ आरो सि एवफ्रामदबनानै सोरबा बायदिया एवा। आरो सोरबा बायदिया एवो बेखौ एवफ्रामदमनानै आ ओम एसे एवफ्रामनानै बेहाय दै होनाय जायो आरो ओमफ्राय बे दै होखांनायनि उनाव जों ओ मोजाङै गोदौ होनाय जायो आरो गं
औ नोंथां ए
हेल' नोंथां खो खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओ बेनि उनावहाय जोङो उम बेहाय मोजाङै रुइखांनायनि उनाव जों सागं साना होनाय जायो बिनि उनाव जोङो बेहाय ओ साम'खौ गारस'ननानै होनाय जायो आरो ओमफाय साम'जों बेयो जाङै गोदौहोखांनायनि उनाव बेयो बेखौ मोजाङै संख्रि फानलु नायनानै जों बेखौ हांनाय जायो। ओमफाय ओ जेनेबा ओ संख्रिफोरा नांदोना नाङाखै बेफोरबायदिखौ साखिनानै ओ ओंख्रिखौ खांनानै दोननाय जायो आरो। नोंथां नोंथांखौ आङो जोंनि बे मा ओ मैथाजों खांख्राइ बेखौ बोरै सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां बिदिनो जोङो मैथाजों खांख्राय औ खोनादों बिदिनो जोङो मै
औ।
माबानि थाखाय जोंनो खांख्राइनि बिदिनो जोंनि खांख्राइया सेनावमोन आङो आरो गो गोबां बांसिन मानसिफोरा म गादां गुदुं जेनेबा खांख्राय थानाय समावनो गुदुङाव खन'नानै बेखौ लाबोनाय जायो आरोना नोंथां औ बिदिनो ला लाबोनानै जोङो बे खांख्राइखौ बिदिनो जोङो हुयो हुनानै जा मैला बे मैलाखौ जोङो
औ।
बिदिनो माबायो बिदिनो बांसिना खांख्राइखौ गथायैबो सङो नाथाय बां सिना बोखावनानै संनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां। औ बिदिनो जों बिदि लाबोबाय लाबोनानै साफा खालामनानै जेनेबा ओ बिदिनो बोखावबाय बोखावनानै बिनि बिनि जा बोरैखौ गारबाय जानानै आरो बिनि जा खांख्राइनि मेलेम बेखौ जों माने एरख'नाय जायो एरख'नानै बिदिनो जोङो मैथा मैथाखौ जेनेबा बारिफोरावबो जों न' गासिनावबो मैथा थाखा यो आरो।
ओ
बिदिनो मैथाखौ जोङो लाना फैबाय लाना फैनानै बिदिनि गोरलै गोरलै
औ
बे साफायै सुनानै हास'यो बारा आरो ना मेहि हाया माने हानानै लाबोनानै बिदिनो जोङो
औ
जाहाथे बांसिन खांख्रायफोरखौ' जों बेखौ नुफेराखै आरो ना नोंथां जेनेबा आं नुनायनि नोजोराव बिदिनो जोङो पियास बिदि थाव उनु होनानै मैथाखौ जोङो रहायनानै ला बे लानायनि उनाव जों बिदिनो बेयाव जोङो खांख्राइखौ हरो हरनायनि उनाव जाखि मस्ला हालदै
औ
जाखिनि मस्ला मस्लि नांगौ मैथायाव बेखौ हरो हरनानै बिदिनो
अ
नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां। बिदि जों खौ खांख्रायजोंल' जाया ना नाजोंबो जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ ओ खोनादोंना नोंथाङा?
जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां। अ जो ओ जोंनि बे सावरायलायनायखौ दोनथ'सै औ दे।
औ औ गोजोन्थों नोंथां।
दे नोंथां।
औ गोजोन्थों।